हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ मोजाङै खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ आं नोंथांनो आबाद मावनायनि सोमोनदै सावरायनोसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। ओम नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आ सम दङ' आरो सावराय जागोन।
उम ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै एसे एसे नोंथाङा बुंनानै फोरमायदो नामा नोंथां।
औ नोंथां माने जोंनि ओनसोलावथ' आबाद होननानै बुङोब्ला ओ बयनिख्रुइबो गोनांसिनानो जाहैबाय माने माइ आबाद नङा होमबा नोंथां लोगोसे बेफोर लोगोसे गोबां आबाद मावबावो मा होनोब्ला ओ गोजां बोथोर नि आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरोना जेरै फटल ओ जिंखा लाइ लाफानिबो आबाद मावनाय जायो आरो
ओम
मानो होनब्ला बेफोरबायदि मावनानै जानाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनाव सोलिबोखानाय आरो ना न'खर न'खरावनो जोंहा आरो गोबाङानो माने फालांगिनि थाखायबो बेफोरबायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो। बुंनो थाङोब्ला दा माइ आबादनि सोमोनदैनो फोरमायना होनोसै नामा नोंथांनो?
औ दे दे
मावनो थाखाय नामा गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो नङा होमबा आरो माइज्लि गोबां रोखोमनि दङ' नालाय गोबां मोननाय जायो गोबां मुंनि गोबां रोखोमनिबो मोननाय जायोना आरो जोङो बे माइज्लिखौ ओ बोसोरसे सिगाङावनो दोनबोखा- नानै ओ एबा नङाब्ला जोंहा गोबां ओ दखान गलाफोरावबो नारसारिफोर फोरावबो बायनानै मोननाय जायो नालाय बायदि रोखोमनि ओ माइज्लिखौ बेखौ लाना फैनानै जोङो मा ओ बस्थायाव सोनानै बेखौ हरसे बा हरनैनि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
दैयाव सोमनानै बोखांनानै बेखौ ओरैनो गोबांआनो माने ओ गोथां बिलाइ जेरै थालिर बिलाइ बा थास' बिलाइनि गिदिर गिदिर थास' बिलाइफोराव माने बेखौ फेनस्राना दोननानै बेखौ खोबनानै दोननायखौ खौ नुनो मोनदों आरोना गोबां बेफोरबायदि दोनबालायनो माने थाबनो गाजा बेरो खाङो होननानै एसे बिदुंजों गोथां बिलाइनि बिदुंजों थाबैनो ओ गाजा बेरखाङो मोजां जायो होननानै बुङो आरोना बेफोरबायदि औ बे माइज्लि दैयाव सोमना दोननाय माइज्लिखौ फोनो थाखाय जोङो मा फारसेथिं एसे दख'नासे हाआव
उम
ओ हालेवनानै लाग्रोनांगौ होना आरो बेखौ ओ‌ दैजों माने ओ दोल दोल खालामनानै बेवहाय सानसे बा हरसे बेफोरबायदि दोननानै बेनि अखानायै बै माइखौ फोनाय जायो आरो ना बे फोनानै ओंखारनाय जाय फेंखा बिफां फुलि ओ माइ माइनि फुलि खोथिआ होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा बे माइनिफ्राय ओंखारनाय ओखौ बे खोथियाखौ गायनो थाखायबो माने ओ गुबुन जायगायाव जोंहा हालेवनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो ना जेरै हालेवनाय गोदो गोदायनि दिनाव माबायदि हालेवोमोन होनोब्ला आरो ओ जोंङो मा बुंनो बुंनो माने नुनो मोनबोदोंमोन आरो ना ओ
औ
मा होनो मोसौजों नांगोलजों हालेवनायखौ गोबां नुनो मोनबोदोंमोन आरोना गोदो
ओ मा होनो बेखौ ओ खायफा ओ एसे धोनि न'खरफोरनाव माने मोसौ ओ हाफोराबो बुरजा थायोमोन नालाय बेखायनो मोसौ हा हालिखौबो गोबां माने हालिथाम हालिब्रै बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरोना बिसोरहा माने ओ एसे धोनि न'खर नालाय साब्रै साबा ओ दाहोना रुवाय मानसिफोरखौबो लानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना
उम उम
जे माने बेफोरबायदिनो हालेवनायावबो बेफोरबायदि साब्रै साबा बा द'जोन स्निजोन बेफोरबायदि हायलागै माने मोसौ हालिजों हालेवनायखौ हालेवनो होनायखौ जोंङो गोबां नुनो मोनदों उम बेफोरबायदिनो ओ हालेवो ज' ज' हालेवनाय आरो लोगोसे गामिनि गाव जों गाव मदद होलायनायखौबो नुनो मोनदों आरो ना थिग बेबायदिनो ओ ओ ओ मा होनो थिग बेबायदिनो बेफोरबायदि आबाद मावनो थाङोब्ला आरो खोथिया फुनायफोराव जोङो ज' ज' थांनानै फुहैनायखौ नुनो मोनदों नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायबोनो हमदों आरोना लोगोसे बेफोरबायदिनो नायनायावबो जोङो गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौ ज' ज' थांनानै सावरि बादालि जाहैनाय माइ गायनायफोरखौ नुनो मोनदों आरोना
उम उम
आथिखालावबो बेफोरबायदि मा सोलि गासिनो दं आरोना नाथाय हालेवनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां गोनोखोआरि आगजुफोर जेरै
उम
नफोरखौबोथ नु ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों नालाय बेफोरजोंबो माने खम समनि गोबां हाखौ हालेवनानै
आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबाङानो फालांगिनि थाखायबो बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो आरोना गोबांङा
उम उम
होननानै ओ आथिखालावथ गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव मा होनो दैथाय हरनायखौबो नुनो मोनदों गिदिर गिदिर गारिफोराव लानानै थांनाय गारिजों माबानाया गारिसे गारिसे खालामनानै लाना थांनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां गोबां हायाव गोबां आबाद मावनानै बेफोरबायदिनो आरो आथिखालाव मा होनो माइ आबादफोरावबो बा खोथिया फोनायफोरावबो गोदोनि बायदि गोबोर हासारजों मोसौ मैसोनि खि हासुदै बा मिथिंगायारि हासारफोरजों आबाद मावनायनि राज नारि आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हानायखौ नांगौनि बांसिन फिथाइ दिहुननो हानायखौ गोबां नुनो मोनदों लोगोसे जे बेफोरबायदिनि थाखाय माने जोंनि आबाद मावनाय हा थिलियाबो गाज्रि जालांनायखौ गोबां नुनो मोनदों मानो होनोब्ला फारसेखै मुलमफाखौ नायनानै जोङो फारसेखै खहा जानायखौबो गोबां नुनो मोनदों नङा होमब्ला नोंथां
औ औ नंगौ
होमबा बेफोरबायदि रासायनारि हासार होनानै जोङो आबाद मावनानै जेब्ला फिथाइ दिहुननो हायो फिथाइखौ जोङो दिहुनगोन बे दिहुननायाव माने गोबां हाफोरा खहा जादों लोगोसे ओ बेफोरबायदि माइ बा रासायनारि हासार बा बिस गोनां बेफोरबायदि हासारजों ओ
फैनाय हासारजों जानाय फिथाइफोरखौ जानानै जोङो गोबां बायदि रोखोमनि बेमारफोरजोंबो माने ओ गाब्रनानै थानांगौ जानानै फैदों आरोना नोंथां जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानानैबो लानो गोनां जादों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बिस गोनां मुलिफोरजों जानाय बेरामफोरनि ओ मा होनो बेखौ बेरामफोरखौ जोङो हमदांनो हायैयाव बा मिथिस्लाबैयाव माने हरखाबैनो जोङो जिउ खोमानानैबो लानो गोनां जादों नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदि नोंथां ओनसोलावबो बेफोरबायदि माबायदि आबाद मावनाया माबायदि सोलायबोनो हमदों बेनि सोमोन्दै फोरमायना होलाय नोंथां
औ नंगौ जे आबाद मावनायावहाय सोलायनाय होनोबा जोङो सिगां मावनायनिफ्राय सिगांनि मावनाय आथिखालनि मावनाय गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
ओरैनोथ' जोङो सोलायनाय नुयो होनोब्ला जों हासारखौनो बुंनांगोन बांसिनै मानो होनबा सिगां समफोरावहाय आबाद मावनायफोराव जेरैबायदि जों न'आवनो मोननाय माखासे खासे अर्गानिक हासारफोरखौ बाहायनानै आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन। जेरै बे आबादफोरनि बे हासारफोरनि गेजेराव जों गोबोरखि बोरमा खि बेफोरनो गाहायमोन आरो जों बेफोर फोरजोंनो जों गासै आबादावनो जों बेफोर हासारखौ होनानै जों मावोमोन आरो जोंनि बे आबादफोराबो मोजां रोखोमैनो जायोमोन आरो हा हाफोराबो जेबो खहा जायामोन आरो मैगं थाइगं फोराबो माने जानो थाखाय मोजां बा गोथाव रस गोनां जायोमोन नाथाय आथि खालाव बेफोरनि सोलायै जोङो माने रासायनिक माखासे मुवा जनै हाग्रा थै फोथै ग्रानिफ्राय लानानै एम्फौ फोथेग्रा हा हासार बेफोर गासिखौबो माने जोङो रासायनिक जेनेबा बाजारफ्राव मोननाय हासारफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव मानि एसे खम जायगायावनो बुरजा माने फिथाइ मोनहोनो थाखाय नांगौनि बाराबो जों हासार होनानै मावनाय आरिनाय बेफोरखौ नुयो जेनेबा मैगं थाइगं होन जायनि गेजेरजों नोंथाङानो बुंखाबाय जेनेबा बेराम आजारनि जोंनावहाय जेंनाया नुजाथियो होननानै नोंगौ बेफोरो माने जोङो नांगौनि बारा होयोब्ला बेफोर माने जोंनियावहाय बेराम आजारा नुजाथिखागोन एबा जाखागोन बेयो मोनसे थार एबा सैथो दा बेबायदिनो जोङो हाग्रा थैग्रा आरिग्रा बेफोरखौथ' नों सिगाङावहाय बाहायनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौबो जों बाहायबाय बिनि गेजेरजों जोंहा मा माब्लाबा समावहाय बोरमा मोसौफोरा मोनजाफ्लाङोबा बेफोरबो माने जोंनि बोरमा मोसौफोरा खहा जानाय आरि रिनाय जों बेखौबो जायगा जायगा नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो बेबायदि आरो आबादफोरनि गेजेराव जोङो आबाद मावनायनि आदब खानथियाबो माने गोबां सोलायबोबाय जेरै जोङो जोगोनारफोरखौ खौ बुङोब्ला जोङो फिथाइ जानो थाखायल' गायनाय जायोमोन सिगां समफोराव नाथाय आथिखालाव मानि फालांगि बिथिङावहाय जेनेबा बेखौहाय माने मैगं आ खारै गायनानैबो जोङो फाननाय नुनो मोनदों ओमफ्रा बेजोंनो जोङो दावगानोबो हादों आरो। थिग बेबायदिनो जों बेसरफोरखौ बेसरफोरखौहाय जोङो बांसिनै मा बिनि बेगरखौ मोननो थाखाय। जोङो मावनाय जायोमोन आरो जों बेगरजों बिदिनो सिगां समफ्राव थाव गोथां आरि फेरेदनानै। जोङो जानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव। बेफोरखौ नुनो थांबांला आरो मा बेसरखौहाय जों बुरजायै फोनानै माने मैगं आखारै फाननानै। ओम रां आरजिनाय आरिखौबो जों नुनो मोनबाय आरो बिदिनो गोबां दङ ओम। बारि बागानफोरावहाय जोङो बांसिन मैगं-थाइगंनि जायगायावहाय गय बागान हो बेफोरबायदिनो साहा बागान आबादथिल जेराव फोग्रा जायगा बेफोराव साहा आबाद बिदिनो थालिर आबाद बेफोरबादि जोङो मावनानै माने बांसिनै थाखा आरजिनाय बा रां आरजिनाय बेफोरखौबो नुनो मोनबाय आरो। जों बेखौनो सोलायनाय होननानै बुंनांगोन आरो मानो होनोबा जों बेफोराव आ राज अर्गानिक हासारनि अनगायै माने जेरै थालिर बागानफोराव जोङो रासायनिक हासा ओम हासार ओम मुलि बेफोरखौ बाहायनानैनो जों मावनायखौ नुनो मोनो।
औ।
आरो ओम। जे बेफोरनि फिथाइ सामथायाइखौनो आरो जों जाफिननो गोनां जायो। दा बेयावनो जोंहा माखासे से देहायारि जेंनाफोर नुजायो खोमा।
औ औ जायो जानांगौ
नोंथां होमबा जोंहा समाबो जाबाय नामा?
औ नोंथां जाबाय समाबो।
औ औ। दे होमबा दोनथ'नोसै ना ओम।